हेल'।
औ।
हेल' औ खुलुमबाय नोंथां औ। खुलुमबाय।
औ नोंथां।
औ नोंथांजों दान्दिसे सम रायलायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ अब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै नोंथां।
औ हेअ' सावरायजागोन दे नोंथां।
जोङो दा जोंनि ओनसोलाव आसामाव बा जोंनि बिटिआरआव बर'फोरा माबायदि रायजो जायो बेनि बागै एसे सावरायनोसै ना।
औ नोंगौ दा सावरायजायो।
ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला बांसिन मानसियानो गोदोनिफ्रायनो आबाद मावबोनानै जाबोयो नङा होमबा नोथां।
औ नोंगौ।
औ बेबायदिनो आबाद मावनानै गोदोनिफ्राय रायजो जाबोदों लोगोसेनो दानि दिनाव आरो बर'फोरा गोबाङानो गुबुन गुबुन खामानि मावनायबो जों नुगासिनो नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
दानि दिनाव साख्रि- बाख्रि मावो सोरबाया बेफार- फालांगि मावो नङा होमबा। लोगोसेनो ओ सोरबाया गुबुन- गुबुन रायजोआव थांनानैबो जों खामानि मावहैनायनि नुयो ओ बेनिफ्राय औ। बेनि अनगायैबो जोंहा, बिदिनो गोबां रोखोमनि खामानि ओ मावनानै रायजो जानायखौ नुगासिनो आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथांनि ओ ओनसोलाव, जोंनि बर'फोरा मा मा मावनानै जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ जोंनि औ ओनसोलावथ' गोबां सुबुंफोरानो गोदोनिफाय बिनो माइ आबाद मावनानै जिउ खुंबोगासिनो दङ। उ दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां दाथ' गासैबो सुबुङानो माइ आबाद माव-मावनानै जोङो माइ आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो, गासैनिबो न'खरावनो जोङो माइ आबादखौ मावो। बेबायदि दिनो जोंनि ओनसोलाव बो माइ आबाद गोबां सुबुङानो माइ आबाद मावनानै जायो आरो खायसे खायसे सुबुं फोरा माइ आबाद मावालासिनो ओ माइ आबाद मावालासि बिदिनो ओ बेबायदिनो माइ आबाद मावालासिनो जों गुबुन जायगायावबो रां खामायनो थांनायखौ ओ रां खामायनो थांनायखौ जोंङो नुनो मोनदों नोंथां। ओम बेबायदिनो माइ आबाद होनोब्ला जोंङो माइ ओ माइ आबादखौ बेबायदिनो जोंङो दैज्लां बोथोर आव मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो जो-जोंनि ओनसोलाव माइ आबाद दाव ओ माइ आबाद मावना मावनाय समाव बेबायदिनो गोबां ओ दै बाना बो सोमजिदों। बेबायदिनो गोबां अखा हानायनि जाहोन नाव दैबानाबो जानानै गोबां माइ आबादखौ जोंनि माइ आबादखौ सिलिंखार खालामनाय खालामलांदों नों थां औ बेबायदिनो सिलिंखार खालामनायजों जोंनि हायाबो गिसिखांनानै मा हा खुरखनाय बायदि सोमजिदों आरो नोंथां। हा बेबायदि सोमजिनानै मा जोंनि माइ आबादखौ गा ओ माइ आबादखौ मा ओ ख'हा खालामलांदों दै बानायाबो माखासे, औ बेबायदिनो जोंङो ओ औ। नंगौ।
ओ बेबायदि ओ माने दे बुंनायसाय नोंथाङा बुंनाय।
औ नं-नंगौ नोंथां बेबायदिनो ख'हा खालामनायजों लोगोसे जोंनि ओ माइ गायनाय जो ओ बे हाया माइ गायनाय जोंनि बेयो ख'हा ख'हा जानायजों लोगोसे गोबां गोबां हायाबो सिलिं खार जालांदों आरो ना नोंथां। जोंनि खोथिया फोनाय ओ खोथियायाबो जोंनि लोमसाव सावजोबनानै मा दैबानाजों लोमसावनानै गोबां सिलिंखार जा-जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बर' सुबुंफोरा बेबायदिनो माइ आबाद मावनानै गोदोनिफ्रायनो जिउ खुंगासिनो दंङ बेबायदि बिदिनो माइ आब आबाद होनोब्लाथ' जोङो माइ आबादखौ जोङो मावखांनानै जोङो मा माइखौ गोजान गोजान जायगायावबो फानहरनो हायो नोंथां बेबायदिनो गोजान गोजान जान जायगायाव फानहरनानै गोबां बेसेन आ माइनिफ्राय जोङो मोननो हायो आरोना नोंथां अ बेबायदिनो जोङो ओम गोबां गावनि नांगौ जानाय बेसादफोरखौ जोङो माइ आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो जों सुफुंनानै लानो हायो आरोना नों थां बेबायदिनो औ मा औ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि माइ आबाद मावनाय जायो नोंथां बेबायदि दिनो ओ बेबायदिनोओम बेबायदिनो अन्जना बायसुमुत बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि माइ आबाद खौ जोङो माव मावो आरोना नोंथां अ आथिखालावथ' गोबां औ नोंथां।
आंथ' सोंबावनि जोंथ' मिथियो माइ आबादानो गाहाय आबाद नङा होमबा बर' बेनिफ्राय नोंथांनि ओनसोलाव गुबुन मा खामानि मावनानै अ जिउ खुंनाय नोंथाङा नुगासिनो। जेरैहाय साख्रि बाख्रिनि बेलायाव
औ औ नंगौ नोंथां ओ। जोंनि ओनसोलाव गोबां आ साख्रि मावनायबो साख्रि मावनाय सुबुंफोरबो दङ नोंथां बेबायदिनो आ साख्रि मावनायबो सु रुमफोर दं बेबायदिनो साख्रि मावि बेफोरबो गोस गोजान गोजान जायगायावबो आ थांनानै। जेनेबा अ मावनाय खामानि मावहोनायखौ जोङो जोंनि ओनसोलावबो दङ नोंथां। बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव। अ साख्रि बाख्रिनि साख्रि बाख्रि मावि सुबुंफोरा गुब गुबुन जायगायाव मा थांनानै जोंनि ओ न'खरनि नांगौ जानायखो नांगौ जानायफोरखौ सुफुंनायखौ जोङो आथिखालाव गोबां ओ नुनो मोन्दों आरो ना नोंथां बेबायदिनो औ नोंथां बेबायदिनो गोजान जायगायाव थांनानै गाव गावनि नांगौ जानायफोरखौ सुफुंनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनदों आरो सा साख्रि साख्रि मावनायफोराबो थ' जोंनियाव गोबां दङ नोंथां बेबायदि नो साख्रि मावनायफोरना फोरनिया थ' एसे इजियानो बेबायदिनो उम औ नंगौ बेबायदिनो सा औ बेबायदिनो औ नंगौ
ओरैनो नोंथांनि ओनसोलाव मा मा साख्रि मावनायखौ नोंथाङा नुदों दा?
अ जोंनि ओनसोलाय बेबायदिनो जोंनि ओ आर्मि पुलिसफोरजों मावनायखौ जोंनियाव बेबायदि गोबां उम सुबुंफोर दङ आरो साख्रि मावनाय जोंनि ओनसोलाव ओ बे बायदिनो मास्टारफोर दङ फोरोंगिरि
औ आचसा
बेबायदि ओ गोबां सुबुंफोरा मा ओ साख्रि मावनानै गोबां जिउ खुंबोनायखौ जोङो आथिखालाव जोंनि ओनसोलावबो गोबां नुनो मोनसै आरो नोंथां बेबायदिनो साख्रि मावनानै मागाव गावनि गथ' गथाइ गाव गावनि गथ' गथाइफोरखौ गोजान गोजान जायगायाव फरायहैनाय फरायहैनाय खौ नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो गाव गावनो नांगौ जानाय सुबुं गाव गावनि नांगौ जानाय बेसादफोरखौ गोबां न' बां लुनानै गावनि नांगौ जानाय बेसादखौ जों सा बे मावनानै सुफुंनो हानाय खौ जोङो नुनो मोन्दों आरो नोंथां औ नोंथां।
गोदोनि समावथ' नोंथां ओ जोंनि बर'फोरा गोबाङानो माने गोरिबमोन नङा होमबा नोंथां। दा गोदोनिजों जोङो रुजुना नायोब्लाथ' दा गोबां दावगाबाय नङा होमबा जिउ खुंनायनि मानदान्दाया गोबां दावगाबाय। गोबाङानो साख्रि बाख्रि मावबाय बेबायदिनो मोजां मोजां न'आवबो आं लुबाय नङा होमबा। बिदिनो जोंनियाव गोबाङानो गारि मथर बायनानै सालायबाय
सालायबाय औ नंगौ औ बहुद जौगाबाय आथि सिथिखानाव आरो गोबां सुबुंफोरानो सोलोंथाइ गोनां जाजोब्बाय नाल नोंथां बेबायदिनो आथिखालाव गोबां सुबुंफोरानो जौगाबाय आरो। दानि जुगावथ' ओ बिगियनारि जुग नङाहोमबा नोंथां। रावखौबो थगायनोबो हा हाया। बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरा औ बेबायदिनो ओ गोदोनि बायदि नंलिया आथि लि सुबुंफोरा गोबां जौगाबाय औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो औ नंगौ नोंथां।
बेनि अनगायै जोङो दानि दिनाव गोबांखौनो बेफार फालांगि खालामनाय नुयो नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेफार खालामनानैबो गोबां मोजाङै जिउ खुंलांनायखौ जों नुगासिनो। जेरैहाय सोरबाया ना बेदरनि बो फोरानो जा। दा गयनि गयनि बेफारानो जा औ मैगं थाइगंआनो
औ बे औ नंगौ बेफोरबायदि बेफार फालांगि खालामनायाबो जों जोंनि जिउखौ मो नाङैनो मोजाङैनो सामलायलां लांनोबा दैदेनलांनो हायो आरो ना नों थां बेबायदि साख्रि बाख्रिनि अनगायैबो बेफार याबो जोंनि जोंनि जिउ हमा जोंनि ओ नांगौ जानायखौ जोङो बेफार फालांगि खालामना जेनबा जोङो सुफुंनानै लानो हा हायो आरो ना नोंथां। न'खरनि जानांगो बेफोरखौ
उम।
नंगौ नोंथां। थांमोनानि ओनसोलावबो बेबायदिनो ओ गोबां बेफार फालांगि खालामनाय दङ नामा नोंथां?
औ दङ थारैनो नोंथां। ओ जोंनि ओनसोलावबो गोबां मानसियानो माने ओ बेफो फोरजोंनो जिउ खुंनायखो जों नुगासिनो, जेरैहाय जोङो दानि बुंलांनाय बादि जोंना गोबाङानो मैगं थाइगंनि बेफार, नङा होमबा? बेनिफ्राय बेजों लोगोसेनो सोरबाया ओ सोरबाया बेदरनि, सोरबाया नानि। बिदिनो लोगोसे सोरबाया बायदि रोखोमनि ओ गला एबा द'खान होनाय नुयो जोङो सोरबाया दानि जुगावथ' आरो ओ बेबायदिनो गारि बायदिसिनानि दिलार एबा स' रुम खुलिनायबो जों नुदों ओ बेबायदिनो गोबां रोथोम बेफार होनानै जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां। बेबायदिनो मा जोंनि औ जों सुबुं माहारिया मा गावबा गाव मोनसे मोनसे मा ओ मोनसे से मोनसे बेबायदिनो बे फोर फालांगि बा साख्रि बे-बेबाय मावनानैनो गावनि जिउखौ दैदेनलांगौ जा जायो आरो ना नों थां बेबायदिनो ओ औ गोदो गोदायथ' गोबां सुबुंफोरानो सा‌ ख्रिखो मोनामोन ना नोंथां आथिखालावथ' गोबां सुबुंफोरानो औ जौगानाय जा जोबबाय गासैबो गासैबो बिथिङावनो सोलोंथाइ गोनांबो जाजोबबाय बेबायदिनो जोंङो आथिखालाव गोबां सुबुं फोरा मा उम गावबा गावनि जिउ खौ दैदेनलांनो गोबां उम गोबां उम गो ब्राब नाजानांलियाआरो ख जोबोर औ जोबोर इ गोरलैयैनो मा गावनि जिउखौ दैदेनलांनोबा गावनि नांगो जानाय बेसादफोरखौ जों दिहुनना ला नो हासै आरोना नोंथां
औ नोंगो थारैनो गोबां ओ जौगानायखौ जों नुबाय बेबादिनो गोबां सुबिदाबो ओं खारबाय नङा होमबा
सुबिदाबो ओंखारबाय औ गारि मथरनि फारसेबो गोदो गोदायथ' गारि मथर गैयालासे गैयामोन गो आथिखालावथ' गोबां गारि मथर ओंखारनानै गोजान गोजान जायगायाव जों दावबायहैनो हायो नङा होमबा नों थां औ दावबायनानै मा गावनि ओ नुयि जायगाखौबो जोंङो ओ नुनो हायो आरोना नोंथां।
थारैनो नोंगौ नोंथां
औ नोंथां होमबा जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां औ नोंगौ दोनथ'लायनोसै नामा औ नोंगौ आंबो जोबोद मोजां मोनबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै औ
दे बिदिब्ला